हेलौ नोंथां खोनादो ना
हेलौ नोंथां
ओ खोनादो होनदों
हेलौ औ
खोनादों नोंथां
औ सावरायनो गोनां आयदाखौ जोंहा ओं खोनादों जोंहा बर' दानि दोरोङा हाइ गौनि सोमोन्दैनो रायनोसै नामा
औ जागोन नोंथां
दा मा होनो औ जोंहा जौ होनबाथ' मिथि थायोना गोदोनिफ्रायनो जिखिनि हाबा हाबा
खोनादों ना नोंथां हेलौ
औ
मोजां खोनायाखै आंनिथिं
हा हा खोनादों नोंथां।
अ दे दासो खोनादों दे नोंथां बुं
औ जौ होनबाथ' मिथिखायोना नोंथाङा
औ मोनथिखायो नोंथां औ
औ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै- आबौमोननि सिगांनि समनिफ्रायनो जोंहा जौखौ बायदि बायदि खामानिफोराव बाहायबोनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरैबायदि ओ हाबा सावरि -बादालि जिखुनु मोनसे फोरबो बेफोराव बाहायबोनायखौ नुनो मोननाय जायोना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ लोगोसे जोंहा बेखौ जौ खौ जोंहा गोदोनि समाव मोनसे मेडिसिन महरै बाहायबोनायखौ नुनो मोनोमोन आरो
जेरैबायदि जौ गिसिया जोंहा सान्दुं गोसायावलायनो एसे एसे लोंना होयोब्ला मा बै जोंहा हासुदैया गोजा जायोना बियो माने हामो जाहैदों आरोना बे बेरामा खोनाबाय नोंथां
औ नंगौ नंगौ खोनादों
औ दा जोंहा जौखौ गुबैयै माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोंना एमावखौ बानायग्रोना लानाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां औ
औ जोंहा माइरंखौ देनानै मोखोनाबो होनानै देनानै बिनिफ्राय बायदिसिना रो दा माबा माबि रोदा होयो आरो बेखौ बारा मोजां मिथिजोबा आङो माबा आनारस बिलाइना मा होनो
औ औ नोंगौ नोंथां आरो मा एमाव ना मा होनो? बर' रावाव
औ औ दंफां राखेब ना मा होनो बेखौबो देग्लिफायो नो एमावआव
बेफोरखौ देग्लिनानै माने गल गल फिथर खालामनाय जायो आरो माने एमावखौ बिदि खालामनानै जिगाब होनानै जिगाब सायाव एमावखौ होनानै माने फोराननाय जायो आरो संग्राय सान्द्रिफोराव
खोनादों नोंथाङा हेल'
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना खोनायाखै?
एसे थाबथा थाबथा खानादों नोंथां मोजां खोनायाखै
जोंहा माइरं अ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायोना जोंहा जौखौ। जोंहा जौआ गोबां रोखोमनि थायो माइब्रानि माइरं ओ दिनै माइब्रानि माइरङा जि आइ थेग मोननो हानाय जाबाय जोंहा। माइब्राजोननि जौआ आरो ओमफ्राय माथानि जौ बिदिनो माथानि जौखौ ओ बेलेग माइरंफोरजों बानायनाय जायो जेरैबायदि रन्जित बेलेक बेलेग आरो। बेनिफ्राय जोंहा माइब्रानि जौखौथ' माइब्राजोंनो बानायनाय जायो। जोंहा जौखौ गिबियाव माइरं ओंखाम बायदि संनानै। बेनिफ्राय बेखौ एसे प्लास्टिकआव बा संग्रायफोराव एसे गुवार जायगा जायगायाव ऐरननानै बेयाव जोंहा गासिबो फिथर फोरखौ सिफ्रुनानै एमावखौ आराम लगायनाय जा जायो आरो एमावखौबो मोनसे बा थरसे आरोना थरसेबा खाव से होयो आरो गोबाव समसिमहालागै थिनानै लोंगोन लोंनो थाखाय खावसे होयो बा सोरबा थरसे होयो बेबायदि आरो। आरो थाब लोंगोनबा बेखौ एमावखौ थाइनै बा थरनै एबा थरथाम होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि होयो ने ना होआ?
हो औ नोंगौ नोंथां होयो होनायालाय आं जाखिनि मिन्थि जोङो जौ होनोब्ला जौ होनोब्ला जोङो जौखौ जोङो बर'आवहाय मोनथाम रोखोमैना बुंनांगोन जोङो मोनसेखौ बुङो जोङो जुमाय माने जाखिनि माथा मा बुङो माथा जौ होना मा बुङो? मोनसेया जायो जोंहा माइब्रानि जौ मोनसेया दङहाय जोङो सेरेफ होनो आरो ना।
अ बै बिल्डिंनिया।
औ बिल्डिंनिया औ औ थिनथाला बिल्डिं ना मा बुङो बेखौ?
औ औ
बेनिफ्राय बेफोरखौ माने बानायनाया एसे आलादा आलादा जायो आरोना। माथाना एसे आलादा जायो माइब्राना एसे आलादा जायो आरो सेरेब होननायनिया एसे आलादा जायो आरोना थिनथालाय बिल्डिं होनायनि नोंथाङा माइब्रा जोखौ माबोरैबो बनायो बेखौ मिथिगौ नामा?
ओ मिथिनायाथ' मिन्थि बियो माने प्रसेसा सेम बायदियानो आरो।
औ औ
उम दा जोंहा माइब्रानि जिउखौ औ औ जोंहा माइब्रानि जौखौ गिबियाव माइब्रा माइरंखौ ओंखाम बायदि संसिगोन नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय बेखौ जोंहा एसे गुसु खालामनानै एरननानै बेयाव एमाव फुनसिगोन बेनिफ्राय एमाव फुनखांनानै आराम लगायो आरो एमावखौ थाइसे बा खावसे होनानै। आराम लगायनानै बेखौ ओ हानि दोफोराव बा बिदिनो थौ गिदिरफ्राव माने सोनानै दोनो आरो। ओमफ्राय बार हाबैबायदि आराम खाथेनानै बा खोबनानै दोनो खोबग्राफोरजों।
बेनिफ्राय बेखौ मास मोननै बा मोनथामनि उनाव नायो आरो गोबावनि थाखाय लोंनो थाखायबा। उम बेनि माइब्रानि टेस्टानो ओरैबायदि बरिया माने बेखौ लोंबाथाय माने फुरा एकदम अख्रांखौनो मोनहानाय बायदि मोनलायो आरो।
नोंथाङा लोंनो मोजां नाङो दा नोंथां माइब्रा जौ
ओ जोंहा आबै आबौ आइ आफाम मोनोनानो गोदोनिफ्रायनो जौखौ बाहायबोबाय थादों नालाय बेनिखायनो आंबो कालसारखौ लाखिलांबाय थानो सानदों आरो एसे एसे बे सिस्टेमखौ
उम औ खोनादों।
नोंथाङालाय एसेसो लाफेरदोंना लाफेराखै गन्थंनि गाहायफोराव।
खोनायाखै नोंथां।
ए माइब्रानि जौखौ होनदां नोंथाङा।
औ
एसेसो गन्थंनि गाहायाव लाफेरदोंना लाफेराखै होनदांं?
लाफेरदों नोंथां लाफेरदों।
आतसा माबोरै मोनो नोंथाङा टेस्टखौ?
औ माइब्रा बुङोबाथ' जोंनि बर'नि एकदम बर' हारिनि साबसिन हामसिन बे माइब्राखौनो होननांगोन आरो ना लों
औ औ नोंथां औ।
जों दा माइब्राखौ जोङो बांसिन मिलि जोंनि दा फोरबोफोर माखासे थायोना जेरै हमना ला बैसागो फोरबो बे बैसागो फोरबो फोरावहाय जोङो बांसिन माइब्रा जौखौनो प्रिफार खालामो आरोना। माने नागिरो माने गामि गामि नागिरनाय जायो नालाय बैसागो आव बे मागिनायावहाय बांसिन रायजो राजाफ्रा मा बे माइब्रानि जौखौनो नागिरनाय जायो आरो ना। माइब्रानि जौ मोनाब्लासो जेरै जों माथानि जौ नामा मा बुङो जौ गिसि बेखौ लोंहोनाय जायो आरोना नोंथां।
ओं ओं नोंथां जोंहा बर'नि न'खरफोराव गंफ्रोम न'खरनावबो थाखायो नङा होनब्ला बे
सेरफ जा जों जायखौ जों सेरफ बुङो बेखौ
औ
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ। बैसाग बैसागो एबा माबा मोनसे फोरबो फैयोब्लानो जोंनि जा बर' हमना ला मोनसे बर'खौ आं आइजोफोरा बांसिन माबा मोनसेफोर जिखौ नो जा सिगाङाव बानायनांगौ जायो अब्लासो जोङो बे जौखौ लोंनो हायो आरोना।
औ औ नोंथां। होमबा नोंथां।
औ
औ दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां औ आं नोंथां रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो माखासे मोनथियै खोथाफोरखौ मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय माखासे जौ जौ बानायनायनि बा जौ बाहायनायनि सोमोन्दै गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय बेनि गेजेरजों एसे एनै नोंथांनि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव माबोरै जौखौ बाहायो बेनि सोमोन्दैबो एसे मिथिनो मोनबाय दा बेनि थाखाय नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दे होमबा नोंथां
औ आंहाबो जोबोद गोजोननाय मोनदों औ दे नोंथां दे
औ - औ - औ दे
दोनथ'बाय